हेल' थां अ नोंथां नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दं
आङो नै ओरैनो खामानिफ्राबो जोबबाय नालाय ओरैनो जिरायग्लांनानै दं नोंथां
अ नोंथां फुंनि जामुंफ्रा जाखांबाय नोंथां
औ जाखांबाय
अ जामुं आदारफ्रालाय ओंख्रिफ्रालाय मा मा मोनजाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' बेनोसै फुङावलाय मा जानो नोंथां ओइ जिंखा बाथोन जिंखा
अ अ नोंथां मोजाङानो माथो जाखांबाय नोंथां जाहाबो बोथोरफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां
बोथोराथ' बिदिनोसै बो बोथोराथ' जोंहा जोंथिं दाख्लै साना आमथि सुवानि सिगां अखा हानायखाय माने गायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथां मानो होनोबा दुब्लियाबो मानसिफोरनिखौ बारलांनानै गायहैनांगौ जायोना
बेनिखायनो उन गायोब्ला गुबुनफोरजों गाय थे जानांगौ जायो उसुबिदा जायो नोंथां बेनिखायनो एसे सिगां गायना लाग्रोखानाय जाबाय
अ नोंथां मोजाङानो नोंथां
बोरै जाखो
जोंनाबो जोंनाबो गेजेरावनो नांथानानै दं नोंथां गायनाय फुनायफ्रा इदिनो बोथोरफ्राबो नांगौ बायदि अखा गैया जोंनिथिंजाय एसे खस्थ'यैनो जा खस्थ' जानानै दं आरो नोंथां
औ औ औ दैफोरनि सुबिदा गैया नामा नोंथां ओरैनो दंग' इदिनो मेसिन
अ नोंथां जोंनिथिं नै बिदि सुबिदायानो गैया दैखौनो खाथियाव मोना खाथियावहाय दैमा गिदिर दङ बेजोंहाय दैमाया जोंनि दुब्लि फोथारनि दैफोरखौहाय बेयावनो लांजोबो ओंखायनो सुबिदाया एसे गोब्राब जानानै दं अखा हाबासो जोंनिथिंजाय बिसथि गायनाय फुनायफ्रा सोलिफुबाय थायो आरो नोंथां
औ बै दैमा गिदिरनिफाय सुइस गेटनि राहा गैया नामा नोंथां
ओम जोंनिथिंथ' बिदि सुबिदायानो गैया नोंथां नै बिराद माबाया जोंना एखदमबारे बोरि हा माने हामाया जोंना बोथारा एसे बोरि आरोना औ
नाय होसनायय गैथआ होमबा ना?
औ नोंथां औ
जालांगोन दे लासैनो ओमफ्राय खबरफ्रासो नोंथां मामोन
नोंथाङा फ्रिबा दायो आंनाव मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा आंनो खिन्थााहरनो हागोन नामा फोरमायनो औ औ अ नोंथां होमबा आंनो फंनैसो नोङो बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ बै सि अ जागोन जागोन दे बैसागुथ' जों बयबो मिथिखायोना बर' बार नि बा सोबहारिनि सिनस्रि होननानै बिखानि आमाय थुखल खावसे होननानै ना बैसागआव बिन्निबि फां लाइफां दाावमा दाउसा मानसि दुमसि गोबांङानो रंजाखांङो माने बैसागु होनबाथाय ना? बैसागु माने थखन थुनाय बोराय बुरि गथ'-गथाइ, सेंग्रा-सिख्ला इदिनो ज'मा बयबो बैसागु होनबाथाय माने जोंनि गोसोआ सुग्लाय लाङो आरो मिथिंगानि सोमखोर बार मोननानै माने बैसाग दानाव दंफां लाइफां गोदान महर मोनजोबो आरो। दा बैसागु होनना बुंङोब्ला जों बैसागुखौ मोननै बाहागो खालामनाय जादों नोंथां बैसागु मोननै बाहा बुंङो मोनसेया जाहैबाय सैथ्र' दाननि जोबथा संक्रान्त खालि जों मा खालामो मोसौ बैसागु खौ खुंनाय जायो आरोना नोंथां। मोसौ बैसागो खालि जों मा खालामो मोसौ बैसागोआव नांगौ जानाय मुवा बेस साद जेरै लाव फान्थाव जोगोनार बिदिनो थाइखा, रायदों बिदिनो थाराय बायदिफोरखौ जों मा खालामो बैसागु बे मोसौ बैसागु जानायनि सान सो सिगांनो बैफोर नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो बुथुमनानै लाखायो नोंथां। बेनि उनाव जों संक्रान्ति खालि मा खालामो बैफोरखौ हानानै माला सुनानै जोंङो मा खालामो मोसौनो गानहोयो। बेजों लोगोसेनो जोंङो माबो खालामो। बिदिनो सारायनि हांगार देबसि हांगार टर्च बेट्रिनि बै गोसोम मासेहा ना मा होनो बे बुस्थुखौ जोंङो मोसौनि मोदोम ङाव इदिनो थाराय बा थालिर देन्था औवा बायदिफोरजों माने फोथा थुना होयो आर ना नोंथां। ओमफ्राय फोथा थुना होनानै बिदिनो थुखैनो लांङोब्ला जोंङो थाव गुबै मोसौनि आसुगुर आरो गंङाव थाव गुबै फुनना हरो बिनि उनाव जोंङो माला गानहोखांनै बिदिनो सिगांथ' दैमा बिलो फुख्रि बायदियाव थुखैयोमोन ना? बैफोरबायदियाव थुखैहैनाय जायो आरो नाथाय आथिखालाव जोंङो बे फोरखौ थुखैनायखौ बारा नुनो मोनला मानोना जोंनि न'खर न'खर बोरमा मोसौ बायदियानो गैला आरोना जों बोरमा मोसौ आरिखौसो थुखैमोन नायलाय बेनिखायनो जों बैफोर खौ एसे गोमालांनो हमनाय बायदि मोनसै आरो आजिखालि।
औ नोंथां औ
बे नि उनाव याव जोंङो लाव इदिनो थुखैनो लांखांनानै जोंङो बेखौ हगारना होननाय जायो मोसौ मोसौखौ बे दिनखालि ओमफ्राय जाव जों दिरुं दानफोरजों बा खाबाबो नंङाबाबो खानाय समाव जों दिरुं गोदान बोरायखौ गारना गोदानखौ खाना हरनाय जायो आरो। बिदिनो जों थुखैहैनायाव लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होनगुलायनाय मोन मेथाइ दंना नोंथां? बैफोरखौ खननानै जों रंजा बाजायै माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना? ओमफ्राय बेहायनो मा मोनसे फोथायनाय दंनो माने बै जे थाराय रायदों रायदों सुगोनां ना नोंथां? बेजों लोगोस फान्नथावनि मालाखौ जोंङो बाख्रि एबा न'नि उखुंफ्राव थेबना दोनब्ला जोंङो माने गाज्रि नोजोर नां या होननानै मानसिफोरनि गाज्रि नोजोरा नांङा होनना फोथायनाय दं आरोना जोंनि मानसि फोरनाव बेजों लोगोसेनो बे मोसौ बै सागो खालि जोंङो इदिनो गुबुन गुबुन फोथायनाय दंना बेफोरखौ जोंङो रायज्लायथ'ला। दा मानसि बैसागुवाव थांसै ना जों बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागु फालिलांनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो मानसि बैसागु फैबाय मान सि बैसागु बैसाग दाननि से अक्ट'खालि जोङो मा खालामो मान सि बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेनि उनाव जोंङो बैसाग दाननि से अक्ट'खालि जोंङो बांसिन गामियावनो माने रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनो आरो रंजानाय बाजानाय नुयोब्लाबो जोंङो न'खर-न'खरनि गेजेराव बिदा फंबाय बिबै बिदिनो जाथि खुरमाफोरनि गेजेराव रंजानायखौ नुनो मोनो आरो इदिनखालि मानोना गिदिरा उन्दैखौ सनमान लायो उन गिदिर इदिनो माबा उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो आम फ्रायो आरो गिदिरा ओन्दैखौ बोर होयो बिदिनो आरो ना ओमफ्राय मा दंमोन नो जोंनियाव
हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां खोनायाखै नोंथां जालायबायदांलै